हेलौ नोंथां औ दा नोंथाङा ओ ओ गोजोन फुंबिलिनि साबायखर जासिहरग्रोबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।
दा आं नोंथांनाव ओ फन हरनायनि खार'ना जाहैबाय जोंहा जे माखासे बेरायोना बिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां?
औ नोंथां। औ सावरायजागोन नोंथां।
औ दा बिदिब्ला नोंथाङा जिउआव बबाव बबाव बेरायखो दा बिनि फारसे बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां बेरायनाय ओ आरो दावबायनाय एखे नङा होमबा नोंथां? ओ जोंनि गेजेराव ओ दावबायनानै जोङो गोदान रोंगौथि बुथुमनो हायो नोंथां। ओ बेबाय दिनो दावबायनाया गोदोनि दिनाव बांसिन आइथिंफोर जों दावबायनाय जायोमोन बा जोङो गरायनि जोहै दावबायनाय जायोमोन दानि मानसिफोरा माने सोलोंथाइनि बिथिङाव बांनाय आरो सुबुंनि फारि दावगानाय लोगो लोगोनो ओ दावबाय आला आलादा रोखोमनि जासै दा जोंनि गारि बा जोङो ट्रेनफोरजों ओ बा जोङो अख्रां लामाजों बा जोङो दै लामाजों ओ जाहाजफोरजों अर'प्लेनफोरजों जोङो दावबायहोयो आरो दा बेबायदि बिदिनो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलनि सिङाव ओ बबेबा मोनसे जायगायाव बेरायनाय बा जोंनि ओ आसामनि सिङाव बबेबा मोनसे जायगायाव बेरायनाय बा आसामनि अनगा गुबुन हादरसायाव माबा जोंनि गुबुन हा माने जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन हादराव बेबायदि दावबायनो हायो आरो ओ दावबायनाया जोंनि जिउआव माने गोदान रोंगौथि लाबोयो आरो आरो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे नुफेरि बिजाबफोरखौ नुनानै जोबोद माने गोजोननाय मोनो आरो दा बेबायदिनो जोङो हाजो ओनसोलाव थांनानै दावबायोब्ला बै जायगानि समायना नुथायखौ माने नुनानै जोङो ओ गोबां रंजाखांनायजों जोङोओ खन्थाइ रायथाइ ओ‌सल' बेफोरबायदि लिरनो जोंखौ माने थुलुंगा होयो आरो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो बै समायना नुथायखौ नुयोब्ला। गियानि सुबुंफोरनि थानाय जानाय। ओ बै जायगानि गाननाय जोमनाय संसार जानाय ओ। आसार खान्थि गासिबखौबो नोङो मिथिनो मोनबोगोन। ओ आरो नोङो ओ। बै जायगानि माबायदि बारहावा ओ बेखौ मिथिनो मोनबोगोन। बेबायदिनो आङो गिबि खेबनि थाखाय जेब्ला गुवाहाटियाव दावबायनो लादोंमोन। अब्ला आङो उम। ओ ट्रेनजों दावबायजेनदोंमोन बे समाव आङो। ओ ट्रेन गाखोनायाव बोरै माने मानसिफोरजों रायजलायनांगौ ओ माबायदि। थासारिनि थानांगौ माबायदि ओ बेसादफोर लांफानांगौ। ओ बिनि सायाव आंनाव बांद्राय रोंगौथि गैयामोन। ओ बेबायदिनो आङो जेब्ला थाङै थाङै थांदोंमोन। ओ थांनानै गोबां माने ओ आङो जेंनाजों मोगा मोगि जादोंमोन आरो। ओ बेबायदिनो थांनानै आङो जेब्ला गुवाहाटि नोगोरमायाव मोनहैयो। ओ अब्ला आङो नुहैदोंमोन ओ बै जायगानि। सुबुंनि थाखुलिया जोबोद माने गुबुंमोन आरो। ओ बेबायदिनो बै जायगानि बारहावायाबो जोबोद माने गरममोन। ओ आरो बिदिनो बिसनि साननाय हनाय। ओ रायज्लायनाय। ओ गोदान मानसिजों माबायदि रायज्लायो ओ बिनि सोमोन्दै आङो। माने रोंगौथि मोनबोबाय ओ आरो।
ओ बै जायगानि सोमोन्दै गोबाङानो मिथिबोबाय आरो बै जायगानि मानसिफोरा मा मा मावनानै जायो। ओ बै जायगानि मानसिफोरा बांसिन फालांगि मावनानै जायो ओ बै जायगानि मानसिफोरा। थ' ओ गासिबो टाउननि नालाय ओ फालांगियानो गाहाय आरो। ओ जोंनि जायगाजों ओ माया गाहाय होननानै बुङोब्ला जोंनि जायगाजोंथ' आबाद मावनायासो गाहाय ना। ओ जोंनि ओ सा ओनसोलाव। ओ आबाद मावनायानो गाहाय नालाय। ओ हजोंहाय माने ओ गुवाहाटि नोगोरमायाव आं नुनो मोनबोबाय। ओ थाखुलियाबो जोबोरै बायदि ओ। रोजोब रोजोब आरो बारहावाया जोबोद गुबुंले जाबाय आरो। ओ जोबोर गरम। ओ बेबायदिनो बिफां लाइफां गैला बे जायगायाव ओ गासिबो टाउन जाजोब्बाय नालाय। बेबायदिनो गोबां गोदान आंनाव सोलोंथाइ मोनबोबाय आरो। दे बिनि अनगायैबो नोंथां ओ। ओ बेरायनाया माने ओ जेब्ला मानसिया जोबोद दुखु जायो। अब्ला जोङो दुखुखौ माने जानगार होनो थाखाय जोङो ओ। बेरायहैयोबोलाब ओ बै जायगानि समायना नुथाय। फोर नुनानै ओ जोंनि। दुखु जानाय गोसोआबो माने ओ सुखुआव फैयो आरो। ओ गासिबो दुखु जानायानो बावगारनानै ओ सुखु फारसे फैफिनो आरो। ओ बेबायदिनो जोङो हायोब्ला। ओ बेरायनायखौ ओ लाफाथारनांगौ। ओ बेरायनाया माने जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार आरो। फरायसा समथ' ओ बेरायनाया जोबोद। माने गोनांथार फरायसा समाव ओ फरायसा समाव। ओ जेरै ओ स्कुलनिफ्राय ओ जयै। मोनसे मानो फिल्ड ट्रिप बेबायदि लानाय बेबायदि बेरायनांगौ। दावबायनांगौ आरो बिदि बेरायनायनि गेजेरजों जोङो। माने उननि समफोराव गोसोखांथि महरैबो थायो आरो नङा होमबा नोंथां उननि समाव जोङो। बेबायदि बेरायहैदोंमोन बेबायदि मोनसे गोसोखांथि महरैबो थायो। नोंथाङाबो बेरायनायनि सोमोन्दै दावबायनायनि सोमोन्दै आंनो ओ फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ फोरमायना होदों नोंथां।
दा जोंहा बेरायनाय बुङोब्ला एबा दावबायनाय बङब्ला ओ जों थानाय जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम। जे आथिंजों नङोब्ला बबेबा गारि मथर बेबायदिनो ओ थांनायखौनो जोङो दावबायनाय नङोब्ला ओ बेरायनाय होननानै बुंनाय जायो। जेराव जोङो माखासे जे गोजान गोजान थांनाय। खौ जोङो बांसिनो दावबायनाय होननानै बुंनाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा ओ गामि ओनसोलावनो ओरैनो गिदिंलाबायहैनाय बेफोरखौ जोङो ओ बेरायनाय होननानै बुंनो हायो आरो बेफोरनि अनगाजों मोननैखौबो जोङो फोरमायनो हायो। जेराव जों दावबायनाय बेरायनाय जों गुबुन दाबसे जायगायाव एसे गोजानाव जों थांनायखौबो जोङो दावबायनायबो बुंनो हायो। बेरायनायबो बुंनो हायो आरो ' दा बेफोरनो दा जोंहा बेरायनाय बुङोब्ला जोङो ओ न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनानै जे ओ माखासे लावखार ओंखाम जानाय। हाबाफारि लाहैयो बेजों लोगोसे जोङो माखासे रंजानाय बाजानाय बेफोरबायदि। जोङो रंजाहैयो। ओ बेबायदिनो जोंहा बबेबा दै सेर बेजों लोगोसे हाजो सेर बेनिफ्राय ओ बबेबा बागान फिफां बागान साहा बागान बेफोराव जों बेरायनाय जायो आरो। बेखौनो जोङो दावबायनाय नङाब्ला बेरायनाय बुङो। बेनिफ्राय जोंहा जेब्ला ओ जानुवारि फैयो अब्ला बैहाय जोङो ओ‌ जेरै सरलपारा बेनिफ्राय ओ निज्लागुरि बेनिफ्राय दारागाव बेफोरबायदियाव जोङो थांनानै ज' ज' लोगो लानानै जोङो गारि भारा नङाखि बाइकफोरजों ओ थांनानै। बेहाय ओ बक्स बेदर आरि ओ जाग्रा मुवाफोर लानानै जों बेहाय ओंखाम थोंखाम लानानै ज' ज'नो थांनानै बेहाय ओ। लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो। बेखौनो जोङो ओ‌ दावबायनायबो बुङो। दा बेहाय जोंहा दावबायनानै माखासे रंजानाय बाजानाय बैफोरबायदि हाबाखौ जोङो ओ बोसोराव मावनाय जायो आरो खनसे बा खननै बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां सुबुंफोरा बेबायदियाव बाहागो लायो। जेराव जोंहा गोजां बोथोर अब्ला जों बेबायादिखौ बेरायनाय जायो आरो। जेरै दै जिं हाजोसेेर बेबायदियाव औ दाथ' गरम बोथोर दा जोङो दै नागिरो जेराव थान्दा जों बेयाव बेरायनाय जायो। जेरै जोङो गरम बोथोरनि जेराव दै दङ'। एबा हाजोनिफ्राय दै गोलैनाय दै बारज्रु हाखर हाला दैमा दैसा बेफोराव जों थांनानै। ओ दुगैहैयो आरो ज' ज' थांनानै। ओ दावबायनानै बा बेरायनानै बेबायदि आरो। दा बेरायनायनि अनगायैबो ओ जेरै खन्थाइगिरि रायथाइगिरि बैफोरो जे मिथिंगानि ओ माखासे नुथाय फोर जेरै दंफां लाइफां ओ दावमा दाउसा बेन्दों बेनला गासिखौबो ओ लानानै जे बेफोरखौ माखासे खन्थाइ रायथायाव दैखांनो ओ थाखाय खन्थाइगिरिफोरा मिथिंगानि माखासे खनला खना जायगायाव बेरायहैयो ओ बेफोरखौनो खन्थाइगिरि एबा रायथाइगिरिफ्रा ओ माखासे मिथिंगानि नुथायखौ लानानै गोसोआव सानहाब सानहाब
औ।
बैफोरबायदि मिथिंगानि महरखौ दैखांनानै रायथाइ नङाब्ला खन्थाइ लिरो आरो बेबायदिनो ओ गोबां सुबुंफोरा बेरायनाय जायो। जेरै जोंहा ओ सासे सेंग्रा एबा सासे सिख्लाजों मोजां मोनलायोबा बिसोर। गाव गावनि गोसोनि साननायखौ बुंफोरनो थाखाय बबेबा गोजान जायगायाव दैमा सेर बबेबा ओ साहा बा ओ बा बबेबा हाजो बैफोराव थांनानै ओ गाव गावनि गोसोनि खोथा जे गोसोआव सानलायनाय खोथा बैफोरखौ फोरमायनो थाखाय बेबायदियाव दावबायनाय नङाब्ला बेरायनाय जायो आरो। बेफोरबायदि जोंहा बेरायनाय बुङोब्ला बेफोरबायदिनो गोबां रोखोम दं। आंबो बेरायबाय जेरै सरलपारा ओ दारागाव, निज्लागुरि, बेनिफ्राय ओ गुबुन गुबुन जायगायावबो आं बेरायबाय दा बेफोरबायदि बेरायनानै ओ आंनि गोसोआबो रंजाखांनाय मोनदों। जेराव माखासे जोंनि मेगनाव नुनो मोनोनि नुथायखौ आं नुनो मोनदों बेनिफ्राय माखासे साननायफ्रा ओ सोलायबोदों आरो दा बेफोरबायदि। दा बैफोरबायाददि जायगायाव थांनानै ओ गाव गावनि गोसोखौ बिराद रंजाखांनाय मोनो आरो जेराव जोंनि गोसोआव ओ सानबाबो मोनिफोरखौ जोङो नुनानै माखासे ओह ओ साननानै मोन्दांथि फैयो जे बिनि बारहावाखौ मोनहैयोब्ला जोंनि गोसो गोरबोआ गोजोनग्लाय मोनो आरो।
औ।
दा बैफोरबायाददि जायगायाव बेरायनांगौआ बेरायनांगौबा मोजां जोबोद मोजां आरो बेरायनो हानांगौसो। दा जोंना ओह टाइमाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? बिदिब्ला बेखिनियावनो ओ दोन्थ'लायसै नङा होमबा नोंथां?